नोंथां मा खबर नोंथां
दङ गेजेरावनो ओइ आंबो दासो बेलेगाव थांनानै खामानि मावहैदोंमोन आं बेलेगाव ओमफ्राय ओरैनो जिरायना बार जादों र' न'आव
औ नं
औ नंगौ
औ आंबो इदिनो औ आं आंबो बिदिनो नै दसे ओंखाम जाखांनानै दसे नै जिरायना दंङ नै बार जादोमोन नै लामाथिं फैनानै दसे ओरैनो गरमद्रायबो ना नै बोथोराबो सानदुं गोसा जाना दङ ओंखायनो दसे रेस्ट लाफैदों आरो
अ
उ
दालाय नोंथाङालाय माबाफोर नायगासिनो नामा
औ आंथ' नै आसाम माबानि इण्डियानि मेप ओरैनो नायलगासिनो दं आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौनो नायगासिनो नै माबाफोराव जबफोरनि थाखाय एसे प्रिपेयार खालामगासिनो दङ इण्डियानि नेम एपफोरखौ नायलगासिनो दं आरो
नंगौ नंगौ जोंनि भारतनि आनजादफोर बा आसामनि आनजादफोराव जबनि एप्लाइफोराव जोङो मेपनि मान सावगारिनि नायनाया जोबोद गोनांथार मिथिनांगौ जोंनि भारतनि साखाथि बाखाथि मा मा हादर दं मा मा रायजो दं जोंना बेसेबां रायजो दं मा माबाजों रायजोजों माबायदि सी सोमोन्दो बेफोरखौ मिथिनाया मोजां बेसेबां गुवार बेसेबां माबा थायो हाजो दं मा दैमा दं बेफोरखौ मिथिनाया जोबोद मोजां नंगौ नोंथां ओरैनो ओ आं नोंथांनाव मोननैसो मेपनि बागैनो नोंथाङा दि मेप नायगासिनो अब्ला आंबो एसे नोंथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्राबो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनबा अ आ जोंनि भारत हादरावलाय गंबेसेसो रायजो दं ओरैनो
आ ह गं से आ आं बेखौथ' मिथिला ओ औ टुइन्टिओइट औ नंगौ आं एसे कनफिउस जानादंमोन आरो
दाइनथासो इउनियन दं नामा
औ औ
इउनियन टेरिट'रि अ उम
नोंथाङा ओमफ्राय अप माबे माबे स्टेटाव बेरायफेरखो ओरैनो
आंथ' बेरायनो स्टेटाव थाङाखै आं आसामावनो दङ
औ औ आङो बेरायखांबाय आङो नै नै जोंनिनो खाथिनि आसामनि
अ औ आंबोथ' थांखांबाय मेघालयआव बावदोंसो आंबो
औ बेयाव खासि ट्राइब थायो आरो ओरैनो ओमफ्राय बेयाव नोङो जायगाफोर बेरायनो हायो जायगा बुहुद ओ दाब दाब जायगाफोर दङ बेयाव बे स्टेट सिङाव
औ औ उ आरो नोंथां नोथाङालाय भुटान रायजोआवलाय थांदोंना थाङाखै भुटानाव ओम उम भुटानावलाय मा जा नि मानसिफोर दङ
बेयाव बांसिन नोङो भुटानिसफोरा ओ माबाफोर जायो मनिपुरिफोर जायो खोमा आंनि बादिब्ला बारा आं बारा इदियाव नलेज गैया नोंथां ओमफ्राय फुतानाव आं मिथिनाय बादिब्ला ओ माबाथा नैजिथा डिस्ट्रिक्टफोर दंनो। ओ जेराव बेयाव मानसिफोरा थायो आरो बारा सुबुं अनजिमा गैया बेयाव जोबोद खम भुटानाव ओमफ्राय बे खौ ओ ओ वर्ल्डाव बेखौ ओ हेप पि कउन्ट्रि होनना मिथियनाय जायो। बिसोरनि काउन्ट्रिखौ माने ओ खुसिनि आरो औ बिसोरो माने
बो जाया उम दावहा जाया दावराव दावसि जाया नंगौना? अ मोजाङानो जोबोद मोजां हादर। उम उम आरे भुटान भुटानजों जोंनि भारत हादरजों बिराद गोथौ सोमोनदो दं होननाय बाथ्राया नंगौना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नै नै जोङो जोंनिनो खाथि नै माबायावबो इन्दु भटान मेला जायो। होननाय सपन खाथायाव जेराव नै भुटानि भुटान आरो नै जोंनि माबानि ओ आसामनि ओ एसे नां जायगा बे गेजेराव मोनसे ओ मेला जायो जेराव इण्ड' भुटान मेला नाय जायो जेराव बिसोरबो फैनानै बेयाव फुजाफोराव ओ दखान गलाफोर होफैनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो मिलाय मिसि ओ फुजा फुजायाव ओ गला होननायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरबो फैयो जोंनि फुजायाव बे आसामावनो जायो बेयो ओ आसाम नै सबनकाटायाव जों ओरैनो बेखौ सबनकाटा मेला बुङो बाट इनिया अरिजिनेल नामानो जाबाय इण्ड' भुटान मेलासो। ओमफ्राय बेयाव बुहुत मानसियानो फैयो आरो माने भुटाननिफोर निफ्रायबो फैयो जोंनिफ्रायबो थाङो बिदिनो मिलाय मिसि फुजा खालामामो
नारें कमलाबो लाबोयो नामा बिथांमोना?
औ नारें औ नारें कमलाबो फानफैनाय जोबोर नुनो मोनो। आगोलथ' आगोलनि दिनावथ' आङो बे सौकियावबो सौकिनि पिकनिक स्पटआ बे भुटान ओ खाथियानो जायो बेबो। बेयावबो बिसोरखौ फानफैनाय जोबोद नुदोंमोन आङो। आथिखालाव खम नुयो ओ मानो थाखाय खम नुयो होनोब्ला ब्ला बिसोरनि लाबोनायफोरा ओ खम जायो मानो जायो आं बेफोरखौ हमनो हाला खम जायो आरो दानि आथिखालनि जुगावहाय। बाट लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो ओ भुटान मेलाफ्राव।
ओ आतसा नोंथां जोंनि भारतआवलाय बबे रायजोयाथो बांसिन गिदिर? जायगा गुवार आवग्रिनानै दङ
ओ हादोराव नै जोंनि हादोराव राजस्थान रायजोआनो बांसिन गोदिर। रायजागौ आरो दा।
ओ आदसा नोंथां ओइ आरो आर'बियान लैथो होननाय साइडथिंलाय मा मा हादर ओ माबा रायजोफोरा नांजाबनानै दं आरो आर'बियान लैथो लैथोमा होननाय दै दैजों माबा लैथोजों
ओ बिथिं ओरै जोङो आसामनिफ्राय लानानै ओ नै माबाथिं नायोब्ला सोनाब सोनाब खोला खनाथिं नायोबा थिं ओ गुजरातआ गोलैयो ओमफ्राय महाराष्ट्राआ गोलैयो आरो ओफ्राय गवा गोलैयो कर्नाटकआ गोलैहैयो आरो केरेलाबो गोलैयो बिदिनो ओ बिदिनो गोलैयो ओमफ्राय ओरै नायोब्ला
सोनाब बंग' लैथोआव
सोनाब बंग लैथोआव बेखिनि गोलैयो आरो औ बिसोरो लैथो जिं जिंनि ओ रायजोफोर आरो बे स्टेट दङ आरो बेयाव बेयाव नोंथाङा थाङोब्ला मालाबा दुगैनो हानाय सुबिदा मोनोन आरो बेफोराव थाङोबा नोङो एसे गोजोननाय लाहैनो हागोन आरो बेफोर थांनानै
उ नंगौ नंगौ
बेफोराव मोजां मोजां जायगा दङ जेरै गौबाखौनो हमनाला गवाया जाबाय मोनसे फरेनारफोराबो बे लेक हादोरनि मानसिफोराबो फैनानै गोजोननाय लाफैनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बे नोङो ससियेल मिडियाफोरावबो नुनो हागोन बेयाव गुबुन गुबुन मानसिफोरानो फैनानै गोजोननाय लाफैयो आरो दै जिङाव सान हाबनाय नाय फैयो एबा दुगैयो बिदि आरो नै जोंनि इण्डियानि फ्रायबो बुहुत स्टेटनि दाब दाब स्टेट निफ्राय थांनानै इन्जय लाहैनायखौ नुयो आरो
आदसा आ नोंथां जोंनि भारतआ हाद दरावलाय गेजेर थारावलाय मा रायजोथ दङ गेजेराव जे मै मैध्य होननायनि गेजेराव मा रायजो नामा बिनो
मध्य प्रदेश प्रदेशाबबो जोंनि भारत मेपनि गेजेराव थानाय मोनसे स्टेट बेनि केपि जाबाय भपाल बिसोरनि सिटिया जेरै आसामनिया दिसपुर बायदि
भारतनि थावनि मुङालाय माथो नोंथां
भारत नि राजथावनि नि मुंआ दिल्ली दिल्लीयावनो दिल्ली औ दिल्लीयाव आथिखालनि जुगावथ' दिल्लीखौ खोनानो मोनदों ओरैबायदि गरम जानानै दङ होननाय खोनानो मोनदों पलिुटेड एरिया जे जायखौ बुङो बेयाव हां सानसेनि हां लागासेयाव बेयाव सानसेयाव सिगारेट ओरैनो नरमेल मानसिया सिगारेट सयथा सोबनायद समान होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो मोनसे
आतसा आतसा जोबोद मोजाङानो नोंथां ओमफ्राय आरो जोंनि जे सोनाब दैखोला खोला भारताव दै तामिलनाडु आरो केरेला दंना बेनि खोला आरो श्रीलंका होननाय हादर दं नामा
औ
आरो बिथांनि केपिटेल श्रीलंकानि केपिटेलनि मुं आलाय माथो
बिनि केपिटेलनि नामखौथ' आं मोजाङै मिथिला नोंथाङा मिथिगौ नामा?
कलम्ब' होननाय नोंगो ना नोंथां कलम्ब'
कलम्ब'खोमा औ
उम उम उम अब्ला नोंथाङा बे सोनाब बंग'नि लैथोमा फोरनि खाथिनि जोंनि हादोर रायजोफोरनि मुंखौ खोन्थासाय
औ तामिलनाडु आन्ध्र प्रदेश उरिसाबो दङ आरो इयाव औ
ओमफ्राय बे वेस्ट बेंगल होननायालाय दंना गोग्लैना गोलैया
वेस्ट बेंगल होननाय ना बेयाव वेस्ट बेंगल होननायाव गोग्लैयो गोग्लैनाया बेथिंनोै आसाम खाथि जाबाय बांलादेशजों नांजाबनाय जायो बे बांलादेशनि हादोरदो नै इया बांलादेशआ मोनसे हादोर जाहैबाय नालाय बेनि खाथियावनो नाङो आरो बस नोंथाङा नोंथाङा चान्स मोनोबा बेफोर बेरायनो चान्स मोनोबा माबे स्टेटआव थांगोन आरो मानो मानो थांगोन बेखौ बेखौबो एसे बेखेवनानै खोन्था
अ आंथ' चान्स मोनोबा ओजों गवाफोर थांगोन बा मुम्बाइफोर थांगोन आरो मानोना गवाफोराव ओरैनो बेरायनाय दाथ' जोङो साख्रिबो मावा गोजानाव मावा नालाय जों बेरायनायनि माबायावसो थांगोन नालाय जों बेफोरावनो थांनो लुबैयो आरो गवा बा तामिलनाडुनि बै गाहायफोराव ओरै मुम्बाइ दैमा जिं जिङआवनो आरो बांसिन बेरायनायनि माबाया दैमा जिं गेजेर रायजोफोराव आरो नोङो थाङोबाबो न'फोर नुगोन माबा माबि गोजाम बायखोन्दा नेरसोनबा गोदोनि जारिमिनफोरनि मन्दिर बेफोरखौ नायस्लायस्लाय माने एसे लैथो जिंखौ जों जाहाथे नुफेराखै नालाय बेनि बारहावाया माबोरै माबायदि कन्डिसनफोरा दैयाव माबायदि दुगैनो माबायदि मोजां ना गाज्रि बेफोरनि थाखायनो बेफोराव थांनो लुबैयो आरो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां दे अब्ला टाइमाबो जोंनिया जाबाय अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे औ